हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथांसिमबो
औ नोंथाङा माबोरै दं?
माम जाखै नोंथां नोंथाङालाय माबोरै दों?
औ आंबो मोजाङैनो दं मा खालामना दं नोंथाङा दा?
आं नोथां आ नोंथाङा आं ओरैनो दङ? खोनादोंना नोंथां आं ओरैनो फ्रिफाव दङ।
औ आंबो दं ओरैनो जिरायनानै आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायदों। खोनादों नोंथां औ औ जेनेख्वा जे ओ दोरोङारि ओंख्रिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो मा मा ओंख्रि थायो बेखौ।
जागोन नोंथां जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला ओमफ्राय जोङो गुबैयै ओ अनला ओंख्रै, सबाय ओंख्रै, नारजि ओंख्रै ओ बुरफोरखौ ओ हमना लानाय जायो। एबा बुंनाय जायो। जेरैहाय ओ जोंङो सबायखौ सामजों लोगोसे सामजोंबो जाजायो। बेनि अनगायैबो नाजों ना गोरान जोंबो ना गोथांजोंबो। ओमफ्राय दाउ बेदर जों अमा बेदरजोंबो जाजायो बिदिनो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौबो। ओ दाउ बेदरजोंबो ज। जायो बेनिफ्राय अमा बेदरजोंबो जाजायो ओ अनलाजोंबो सामखौ जों जानाय नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो अनला अनला
ज आरो।
उम नोंथांमोननि ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथां?
जोंनि ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौथ' गोबाङानो जायो आरो बे अनला ओंख्रिखौ बे माइरंखौ सिगाङावनो देनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव ओ बेनि उनाव जे दैखौ फुदुंबाय आरो बेदर बा बायदिसिना बा मिरामिस बेदर गैयालासेनोबो संनानै जाजायो आरो बे ओंख्रिखौ बेदरजों सङोब्ला जोङो औ बेदर हेल नोंथां
खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंबाय था
बेदरजों सङोब्ला जोङो गिबियावनो बेदरखौ जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव दैखौ फुदुंबाय आरो। दैया गोदौब्ला जोङो औ बे अनखौ होनानै होबाय आरो बिनि उनाव जोङो बिदिनो बायदिसिना ओ सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि हायजें बिदि देनानै ओ होयो आरो बिनि उनाव गोदौब्ला जोङो बेदरखौ होनानै होयो आरो। बिदिनो संनाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावहाय
नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननिजोंबो माबादि सङो एसे फोरमायना होदो अनला ओंख्रि नि बागै
औ जागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो संनाय जायो नोंथां। नोंथांआ खोनादोंना?
औ खोनादों बुंबाय था।
उम्म औ नोंथां बिदिनो गिबियावनो जोङो अ-अनला ओंख्रि संनो थाङोब्ला जोंनो गुबैयै जों बांसिन अनला ओंख्रिखौनो खारै जों जानाय जायो। बेवहाय जोंना खारै खारैजों जायो नालाय। जोंनो गुबै खारैनि गोनांथि जान फैयो खारै खौ जोङो। थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय जायो ओ थालिर बिफाङा गोबां रोखोमनि दङ नाथाय जोङो जाफादेयो जाय जाहाथे थालिर बुङो बिनि थालिरखौ बे थालिरनि खारैखौ जायोब्ला थावसिननाय एबा मोजांसिन होननानै मिथिनाय जायो बेनिखायनो जोङो गिबियावनो थालिरखौ। ओ दानफायग्रोनानै बिनि बिगुर एबा फस्लाफोरखौ जिरनानै बिनि मादाफोरखौ जिरनानै जोङो सान्दुुङाव फोरानना होनाय जायो। मा बेखौ रानखांनायनि उनावहाय जोङो। बेखौ अरजों सावनाय जायो अरजों सावखांनायनि उनावाय बेैनिफ्राय जोङो हांगार मोनो बे हांगार खौ जोङो सरनानै खारै महरै मोननाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ अनला अनला ओंख्रि स संनोबो थाखाय जोंनो गुबै माइरंनि गोनांथि जाना फैयो बे माइरंनि गोनांथि जानायलाय जोङो। माइरंखौ नांगौ जखानि लानानै ओ दसे सम दै सोमना दोनो बेनिफ्राय ओ बेखौ बोखांनानैहाय जोङो सुस्रनाय जायो सुस्रखनायनि उनावहाय जों बेखौ उवाल एबा दिंखियाव ओ सौनाय एबा देनाय जायो लोगोसेनो आथि उम बेयाव जों बांसिन मेचिनाव एबा ग्ल ओ ग्लेन ग्रिन्टाराव बे खौ ओ उननाय एबा फिसिनाय नुनो मोनो। बिदिनो फाय जोङो उनखांनायनि उनावहाय जेब्ला जों बेयावहाय ना एबा बेदर होगोन अब्ला गिबियावनो जोङो ना एबा बेदरखौ एवफ्रामनानै दोननाय जायो एवफ्रानानै दोखांनायनि उनावहाय जोङो बे सारायावनो दै होनाय जायो दैखौ नांगौ जखानि एबा नांगौ बिबांनि होना लाखांनायनि उनावहाय बेवहाय जोङो खायसे खायसे खारैखौ दैयावनो होयो नाथाय खायसे खायसे अनलाखौ होखांनायनि उनावसो खारै होनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो दैखौ होखांनायनि उनावहाय दैजों लोगोसेनो जमा खारैखौबो एबा संख्रिखौबो होफाखानाय जायो बेनि उनहाय जेब्ला गोदौवो अब्ला बे ग्लब ग्लब गोदौनायाव बे जायजों जों जायखौ अन गुन्दै खालामना लादोंमोन बेखौहाय जोङो बेयाव फ्रि फ्रि ग्लब ग्लब गोदौनायाव फ्रि फ्रि गारना होयो। एबा लोगोसे जोङो ओ बे गारना होखांनायनि उनावहाय लोगोसे जोङो खाद'जोंबो ए एरनाय जायो बेजों एरखांनायनि उनाव बहाय जोङो ओ ना जा ना एबा बेदर होगोन होननानै एवफ्रामना लादोंमोन बेखौ होनाय जायो बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेवहाय मोदोमफ्रु एबा गोथाव खालामनो थाखाय जोङो बानलु देनानै लानाय मस्ला मस्लि सामब्राम हाइजे जें जाब्रां बेफोरखौ होनाय जायो लोगोसे बिदिनो लाना बोथोर दुन्दिया दुन्जिया दुन्दिया मोनो दुन्दिया बेखौबो होनाय जायो बेखौ होनानै जायोबा ओंख्रि ओंख्रिया मोदोमफ्रु मोदोमो लोगोसेनो गोथाव ओ जों थाव संनायखौ मोनला बेनो जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। नोंथांमोननि ओन नोलावाय सबाय ओंख्रिखौ मोब्रै सो जायो एसे फोरमायना होदो दे नोंथाङा।
औ जोंनि ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौथ' गोबाङा मा सबाय ओंख्रिखौथ' गोबाङानो जायो ओ सबाइ औ सबाइ ओंख्रिया सबाइखौ जे जोङो ओ गिबियावनो जे ओ फोयो आरो जोङो फोनानै बा दुब्लिफोराव हालेवनानै जोङो फोयो आरो बिनिफ्राय रज'नानै जे फिथाय जायो आरो बेखौ ओ बियो जे फुनो जाबा जोङो बेखौ फुननानै जोङो बेखौ आरो ओ मिसिं एबा ओ माबाफोराव उननानै जेनेबा जोङो ओ बेखौ सबायखौ जोङो दहुननाय जायो आरो आरो बेखौ जोङो सान्दुङआव फोरानो औ सां दुङआव फोराननानै बेखौ जोङो बा बेखौ फाननोबो हायो फानो बो आरो लोगोसेनो नआवबो जायो बेखौ जानोबा जोंङो बेखौ उनग्रोनानै लानांबाय ओ बा मेसिन अबेबा थबसि बा ओ उलार बा बायदिसिनायाव जोंयो बेखौ उनो हायो आरो बेखौ आरो बेखौ रुइहोनो थाखाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै एसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौबो खारैजोंनो सङो नालाय जोङो बेखौबो औ खारै खौ जोङो सो-सोमनानै लाग्रोबाय गासिखौबो जोङो रेडि खालामनानै लाग्रोबाय आरो बा बेदरजों सङोब्ला जों बेदरखौबो एवफ्रामनानै लाग्रोबाय ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो ओ सबायखौ जोङो एवबाय आरो थाव होनोबा एसे होजायो होआबाबो जेबो नङा थावबो होयो बिनि उनाव खारै संख्रै बिदि होनाय जायो आरो बिनि उनाव दसे एवनायनि उनाव बेखौ दै होनाय होनाय जायो आरो बिदिनो गोबाव सम बे सबाया रुइनो थाखाय गोबाव सम गोदौ होनोनाय जायो आरो जोङो ओ बिनि उनावहाय ओ गोदौनायनि उनाव जों बेखौ ओ सायो आरो सागंजों ओ बिनि उनाव जोङो बेदर खौहाय होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंङो बे मेगंखौ गोथाव बा थावनाय खालामनो थाखाय जोंङो ओ बायदिसिना मस्ला ओ बानलु सामब्राम गुफुर जाब्रां बिदिनो देग्लिनानै होनाय जायो आरो जोङो खासि थारा बा हाइजें बिलाइ, दुन्दिया बिलाइ बिदिबो होनाय जायो आरो ओ बिनि उनाव जोङो ओ बिदिनो ओ गोबाव सम संनाय जायो बेनि उनाव मोनबाथाय जोङो। खाङो आरो बेखौ।
नोंगौ नोंथां थारैनो खोनादों नोंथां?
औ खोनादों आरो ओ जे नोंथांङा मा मा ओ ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नोंथांङा फोरमायदो एसे। हेलौ नों थां।
जा जागोन। नोंथां ओ जोंनि ओनसो नोंथां ओ आङो दा नोंथांनो ओ मैथा आरो खांख्राइनि खांख्रिाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायहोनो सानदों जोंनि ओनसोलावहाय। ओ दा। दा समावहाय एबा दैज्लां सम फुंङावहाय ओ गोबां फोथारफ्राव खांख्राइ मोननाय जायो ओ बे खांख्राइखौहाय। ओ गुरना लाबोनाय एबा जोंङो हमना लाबोनाय जायो बेखौ हमना लाबोना हाय जोंङो ओ बे आथिंफोर गारखांनानै। बिनि ओ बै खांख्राइयाव जा मैल नांदों बेफोरखौ जोङो ओ साफा एबा। सुस्रांनानै जों लानाय जायो ओ मै थाजों जोङो। आलादा जाखायो नोंथां बेनिखायनो जों। मानसि ओ थाखौ जोङो ओ बाथोन बायदिबो खालामना जायो लोगोसे खायसे ओ मैथाजों खांख्राइ दै बुजा होनानै सङोब्ला बेखौ। जोङो ओ मैथा बिदै एबा जल होनाबो बुंनाय जायो बेखौहाय जोङो गिबियावनो। जोंनि नखराव बयनावबो मैथाया थायो। बे जों गिबियावनो खाना लाबोनाय जायो खाना लाबो खांनायनि उनावहाय जोङो खांख्राइ बे खांख्राइजों ओ संनाय जायो खांख्राइखौ गिबियावनो एव फ्रामना लाग्रोनाय जायो। एवखांखांनायनि उनावहाय ओ उम ओ मैथखौ होनाय जायो मैथाया जेब्ला रेबलाङो एबा ओ खांख्रायजों गोरोब गोरोबफालाङो अब्ला बेवहाय जोङो ओ बानलु देना लानाय बानलु फोर खौ मस्ला मस्लिफोरखौ होनाय जायो। लोगोसेनो जोङो दसे मोननो थाखाय बेवहाय दै होनाय जायो बे दैख खौ रानजासिम जों दोन नाय जायो खोबाखाग खोहाब ना दोनखांनायनि उनावहाय बे दैया रानोब्ला जों बेखौ ओ एरनानै बोखांनाय जायो आरोखि नोंथां बेखौ बे बेखौ जोङो ओ जेब्ला जों बे खौ ओ बिदैराखौ रानहोजोबो अब्ला जों बेखौ मैथा बा थोन होननानै बुंनाय जायो।
औ आरो ओ जेन ओ नो औ।
मा बुंदों नोंथां?
औ जे नोंथाङाथ' मैथा इंख्रि ओ जे जायो न सङो नङा होमबा? ओ बे खौ नोंथाङा जानानै ओ माबायदि मोनो मोनजायो एखौ एसे बुंदो हेल' नोंथां
दै होननाय बसथुखौ
औ
जोंनि देहायाव नांगौ जानाय गोै मैथानिफ्रायबो थुनो लानो हानाय जायो नथां जोंनि देहायाव गोबां ओ संख्रै गोखै ओदै गोखा बिदिनि गोनांथि जाना फैयो नालाय जोंनि देहायाव जा गो फैनांग बे जों बे मैथानिफ्रायबो मोननाय जायो लोगोसे जों खांखाइनो खां ख्राइनिफ्रायबो ओ गोथाव थावनायजों लोगोसे बिनिफ्रायबो जों खायसे खायसे भिटामिन एबा नांगौ जानाय लयखौ बुथुना लानो हायो नोंथां।
नोंथां दोनथ'नि न' औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम